हेलौ नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अब्ला नोंथां जोङो दिनैनि आयदाखौ मागोनि सायाव लानोसै जागोन ना नोंथां
औ जायो नोंथां
औ अब्ला आं नोंथांनानो सोंगोरनोसै माने मागोनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायना होदो
औ औ
औ
मागो होनोबा जोंना बर'फोरनि ओ
उम
जोबथा फोरबो बुंनो हायो
औ
ओ मागोआवहाय जोंहा ओ जोंनि बर' न' खर न'खर बयहाबो फिथा सावनाय बा सिथाव सावनाय बेफोरो सोलिखायो नङा होमबा नों
औ नंगौ नों थां औ
ओ गोदोनि दिनावहाय गोदोनि दिनावहाय होननो थाङोबा ओ आबै आबौआ बुंनाय बायदि दिब्ला जेब्ला मागो जोङो फिकनिक जायो बा बेफोर बायदि न'खर मेला सावो
औ
ओ बेखौ बेखौहाय माने ओह मागोनि सिगांनो ओ बेलागुर सावनाय बुङोमोन नो बेखौ
औ
ओ आथिखालावथ' बेफोरबायदि बेलागुर सावनायखो नो नुनो मोनला नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ
औ आ ओ आरो बिनि सायाव होननो थाङोबा जोंनि बर'फोराहाय मागो दमासियावहाय फिथा जाना गोथाव मोनग्रा ओ जोंनि बर' हारि निनो एनथाब फिथा बा थावनि फिथा नारिख खलनि फिथा गोबां फिथ ता रोखोमनि सावो आरो जोंनि बर'फोरा
औ सावो
ओह बेयाव था नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
हेलौ। औ।
औ खो खोनादों नोंथां।
औ खोनादों ओ अब्ला नोंथां होननाय बादिनो जोंना मागोखौ बोरै फालिनाय जायो होनोब्ला ओ गिबियावनो जोङो मागोआवहाय मोसौनो मोसौ बैसाग मोसौ मा मोसौ। मोसौनोबो जेनेबा सौराय सारनाय जायो ओ बेबायदि बिदिनो आरो मानसिनोबो जेनेबा मानसिनिबो जानो थाखाय गोबां रोखोमनि फिथा बानायनाय जायो जेरै नोंथाङा दानिसो होनलांबाय जेरै फिथा एन्थाब फिथा थावनि ओ लारु फि फिथा लावदुम बिदिनो गोबां फिथा सावनाय जायो आरोना नोंथां ओमफाय बिदिनो ओ आथिखालावथ जेनेबा। बे फिथाफोरखौहाय गोबां बुरजा बुरजा सावोमोन नाथाय आथिखालाव एसे खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरो इदिनो जेनेबा ओ गोदोथ जमा जमा जालायोमोन नालाय नाथाय आथिखालाव बारा बिदि जालायनायखौ नुनो मोनला मागोबाबो ओमफ्राय बि दिनो आथिखालाव जेनेबा औ। फिथाफोरखौहाय गोबां बिल। कालारनि। गोथां कालारनि बिदिनो मैगं फननि गेजेरजों औ। बिदि बानायनानै जानायखौ नुनो मोनसै आरोना नों। थां औ। ओमफाय बिदिनो औ ओमफाय इदिनो जोङो फिथाखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो गिबियावनो जोङो माइरंखौहाय सोमगोरोना लानाय जायो जेरै एन्थाब फिथा बानायनो थाखाय जोङो माइब्रा माइरं नांगौ जायो। बे माइरंखौ हाय सोमहाबना दोननाय जायो। दुइ घन्टा बा थिन घन्टासोनि थाखाय ओ बेखौ सोमनानै जेनेबा सुखांनानै ओ उल उवालाव देनाय जायो। आरो बेखौ देनानै जेनेबा देनानैहाय। जेनेबा सालिनानै लानाय जायो मिहि मिहियै मिहि नंङाब्ला जोंना फिथाइ एन्थाब जानाय जा जाया होननानै बुंजायो मानो होनब्ला फिथा एन्थाब बानायनो थाखाय जोंनो मिहि अन गुन्दै नांगौ जायो। बेबायदिनो ओ फिथा एन्थाब बानायनो थाखाय जोंनो जोंनो नालेंखल आरो सिबिंफोरबो सिबिंफोरजोंबो बानायनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो ओ सिबिंजों फिथा एन्थाब बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो गिबियावनो सिबिंखौबो सुनानैहाय ओ फोराननानै एवनाय जायो आरोना नोंथां ओमफाय देनानै लानाय जायो खोनादोंना नोंथाङा हेलौ। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ औ बेबायदिनो देनानै लानानै जेनेबाव औ औ अनखौ जेनेबा दै एसे लुबैनानै सारस्रिनानै जेनेबा बेखौ सान्द्रियाव ओरै फुनाय जायो आरो ना जेरै सालिनाय बायदि जायो आरो ना सालिनाय बायदि खालामनाय जायो ओमफ्राय बेखौहाय ओ थावा थटावा आरो सारायनि गेजेरजों बेखौहाय एवनाय जायो आरो आखाइ आरो खोस्लिफोरजोंबो एवनाय जायो बेखौहाय बेबायदिनो सिबिं एसे आरो सिनि एसे होनानै एन्थाब एन्थाब एवगोन फिथाइआव जेनेबा बे खौ होनानैहाय एवनाय जायो आरो ना नोंथां आरो नालेंखलजोंबो एवनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो आरोबाव आरोबाव गोबां फिथाफोर दङ जेरै सौरायाइ दाखुरा होननानैबो जोङो खोनानो मोनो सौरायाइ दाखुराखौ जोङो एवनो थाखाय गिबियावनो माइब्रा माइरंखौ सोमग्रोनांगौ जायो सोमनानैहाय बेखौ एवनाय जायो आरोना एवनानैहाय एवनानैहाय बेखौ एसे जावस्रोनानै बेखौहाय उवालाव देनाय जायो ओमफ्राय बेखौ लाद्रा लाद्रा खालामनानै देनानैथ' लाद्रा लाद्राल जाबाय जायो आरो बिदिनो साव स्रावबो जायो इसे। ओ मायाबा मायबा बिदिनो बेखौहाय बे लाद्रा लाद्रा सौरायखौनो जेनेबा सौराय दाखुरा होननानै बुंनो हायो आरो ओमाय बेखौ जोङो साहाफोरजों लोंनाय जायो आरो मागोआवहाय फुं समावहाय औ नोंथां बेबायदिनो आरो गोबां फिथाफोर दंबावो नोंथाङाबो होनलांबाय जेब्ला होनलांबाय जेब्ला जेनेबा थावनि फिथाबो दङ नङा होमबा नोंथाङा आरो लारुबो दङ थावनि फिथाखौबो बेबायदिनो जोङो औ बेबायदिनो जोङो माइब्रानि गेजेरजोंनो बानायनाय जायो माइब्रा माइरंनि गेजेरजोंनो माइरं म-माइरं माइरंखौ बि बिदिनो औ एनथाब एनथाब माइरंखौ जेरै देनानै लायो बे बेबायदि नेनानै सालिनाय जायो बेखौहाय सालिबाबो इसेबां मिहि नांलाया माने एसे रग'बाबो जायो एन्थाबा माबाया सरि थावनिया बेबायदिनो बेखौ दैजों औ दैजों गालायनानै गल गल बानायनानै ओमफफ्राय आखाइ थालखाजों एसे दाब्ला दाब्ला खालामनानैहाय बेखौ थावनि गेजेरजों सावनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो
औ
औ ओमफ्राय बिदिनो आरो लारु जों नालेंखलनि लारुफोरखौबो बानायनायखौ नुनो मोनो मागो समाव लारु बानायनो थाखाय जोङो गिबियाव नालेंखलखौ हानगेरना लानाय जायो थाइनैबा थाइथाम बिदिनो बेसेबां बानायनो बिदि हानना लानानै जेनेबा बेखौ सुरखिनाय जायो बे मोनसे सुरखिग्रा दङना बेजों सुरखिनाय जायो
औ औ
ओमफ्राय औ एवनानै बेयावहाय एसे सुजिफोरबो लागायनाय जायो आरोना नोंथां बिदि लागायनानै मफ्राय बेखौ एवनानै गुदुं गुदुंआवनो बेखौहाय सिथुमनांगौ आरो बियो गुसु जायोब्ला बियो सिथम जानो नागिरा मानो होनबा बियो गुसु जायोबा बिनि आथाया एबा आथाया खारो अब्ला बेखौ गुदुङावनो सिथुमनाय जायो गल गलै औ अब्ला नोंथाङा एसे फिथानि सोमोन्दै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा मागोनि सोमोन्दै हेल'
बेनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावबो दा फिथाफोरखौ बेफोरबायदिनो जानाय नुयो एन्थाब फिथाखौनो जों गोबां रोखोमनि
औ
आ जाना ओ जेरै दा नोंथाङा बुंदों बेफोरबायदिनो ओ
आ नांगांग
बेयावनो नोंथाङा जेरैख फोरमायदोंमोन बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो फिथा देनायखौ बेफोरबायदिनो नु मोनो जेरै माइरंखौहाय जोङो एसे गुरै जानो थाखाय बा रुइनो थाखाय जोङो बेखौ एसे सोमहाबना लाग्रोनाय जायो। दुइ घन्टा बा थिन घन्टासो एसे सोमहाबनानै बिनि उनावहाय जोङो बेखौ खेरखायाव बा गोबां माब बा मोनसे निस्कायावहाय जोङो बे बखौ दै सरदनो थाखाय बा एसे रानस्रोननो थाखाय जोङो बेखौ ओ से लाम सोनानै दोननाय जायो।
औ नंगौ
बिनि दैया जेब्ला रानगोन अब्ला जोङो
औ
बे जायहनाव जोङो बे खौ देनानै लायो। आरो जोङो बेखौ ओ जोंनो एन्थाब फेन्था सावनो होनबा नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन जोंनो एसे ओ बांसिन मिहि जानो थाखाय एसे मोजां देनांगोन जोङो बेखौ अब्लासो जोंनि एनथाब फिथाइया उम मोजां जागोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
थिग बेफोरबायदिनो जों आंबो बेफोरबायदिनो मोजां देना लानानै बिनि उनावहाय
उम हेलौ, नोंथांनिखौ खोनाफैयासै आंनिखौ खोनादोंना हेलौ, हेलौ, हेलौ, नोंथाङा खोनादों ना हेलौ,